नोंथां।
औ नोंथां खोनादों दा?
खोनादों खोनादों खोनादों।
औ ओ दा नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो सम मोनगोन नामा नोंथां?
मोनगोन थारैनो मोनगोन।
औ। दा नोंथाङा आंनो बेफार फालांगिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंहाथ' आ सुबुंफोरनि जानाखि थांनानै थानाय बे थांना थानायाव बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै जोङो आ जाबोनांगौ जायो नङा होमबा।
औ औ।
औ बे रोखोमैनो जोंहा जों नुनो मोनो खायसे खायसे सुबुंखौ एबा सुबुंफोरखौहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ जोङो खामानि मावनाय नुनो मोनो। नङा होमबा?
औ नोंगौ।
खि सोरबाया ओ साख्रि सोरबाया आबादारि सोरबाया ओ हाजिरा मावनानै जानाय बायदि बायदि नुनो मोनो दा बेनि अनगायैनो जोंहा ओ बेफार खालांगि खालामनायाबो मोनसे बाहागो नङा होमबा थांना थानायनि दानि खि ओ बेबो मोनसे ओ मोनसे बाहागो थांना थानायनि खामानि मावनायनि दा जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो नङा होमबा जायनि गेजेरजों सुबुङा बेफार फालांगि खालामनानै ओ गावनि न'खर एबा जिउ खुंनाय राहा खौ सोलिबोगासिनो सोलिहोबोगासिनो नङा होमबा
औ औ
बेबादिनो जोंहा बेफार फालांगि होनोब्ला जोङो बाय दि रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जानिखि ओ मोनसे खामानि मावनाय मोनसे गेदेर खामानि मावनानै जाफुंसारनाय बेखौनो होननानै बुङो नङा होमबा? जानिखि बिजनेस नङा होमबा!
औ औ
दा जोंहा बेखौ होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ साहा आबाद मावनानै गेदेर गेदेर साहा आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ
औ औ जानि खि जोंहा जानिखि जोंहा ओ साहा आबाद गेदेर गेदेर ओ साहा आबाद मावनानै जोंहा बै साहा आबादनिफ्राय मोननाय जानिखि ओ बिलाइ बैफोर बिलाइखौहाय गेदेर गेदेर दारिमिन फसंथान फोराव हरनानै गोबां बिबांनि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा नुनो मोनबावो साहा आबादखौहाय ओ बे खायसे फालांगिफोरा गुबुन गुबुन हादोराव ओ दै थाय हरनानै ओ जोङो गोबां रोखोमनि रां आरजिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ
औ औ थिग बेबादिनो बिसोरो गावनि जिउ खुंनायनि राहायाव ओ बै बेफार ओ साहा आबादखौनो बेफार फालांगि महरै ओ साननानै एबा गनायनानै लानाय जायो गावनि जिउआवहाय औ दा बेनि अनगायै आरोबाव नुबावो बेनि अन जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बिबांनि औवा आबाद मावनाय जायो नालाय नङा होमबा
औ औ
औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनो आ जोंहाथ' जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां रो गुनि औवानि आबाद जायो बे रोखोमैनो जोंहा खायसे खायसे सुबुंफोरखौ नुनो मोनो ओ बां बिबांनि औवा गायनानै खम समनि गेजेरावनो बेफोर औवाखौ फाननानै एबा बै औवानि बेफार फालांगि खालामनानै गावनो ओ जोङो ओ बे बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय जोङो ओ औवानिफ्रायनोथ' खाखोर बिलाइ खौ मोनो नालाय बेफोरखौ औवाखौ जोङो फानहरनानै गोबां बिबांनि जोङो रांखान्थिया दिनैबो नुनो मोनो नङा होमबा बेफार फालांगि खालामनानै औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा नुनो मोनबावो बेफार फालांगि होनोब्ला जोंहा आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि न' लुनाय नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
जानखि जोंहा अन्थाइ बाला सिमेन्ट बायदि बायदि रोखोमनि ओ गोनांथि जानानै फैयो न'आव नङा होमबा न' लुनायावहाय औ थिग बेफोर रोखोमनि अन्थाइ बाला इथा सिमेन्ट रड बायदि लह लखर ओ थिं गाजोल बायदिफोरनिबो मोनसे बेफार फालांगि खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नङा होमबा जोंनि ओनसोलावहाय
औ औ
औ औ थिग बे रोखोमैनो बायदिसिना सिना रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनो ओ जानाखि जोंहा ओ गारि मथरनिबो बेफार फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा फाननाय गोदान ओ गोदान गारि फाननाय निबो बेफार फालांगि मावनानै जानो हायो बेनि अनगायै बो दंबावो गोबां रोखोमनि जोंहा जिउआव जोबनो थाङा बेफार फालांगि खालामनाया नङा होमबा
औ
बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनो हायो जाहाथे जआ लाबासिनो जोङो बायदि मोनफा मोनफा बेफार फालांगि खालामनानैबो जानो हायो नङा होमबा जेन'बा हाथाय बाजाराव बायदिसिना रोखोमनि बेफार होनाय नङा होमबा
औ नंगौ
दा बेखिनियानो आंनिया नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नोमाबो माबादिहाय बेफार फालांगि खालामनो हायो
औ नोंथां हागोन नोंथाङा जिखिनिखौ फोरमायलांबाय बेफोर गासैबो सैथो खोथाजोब आरो ना नोंथां
औ
दा बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला जोङो मोनथियो जे बे मोनसे सोलाय सोल' खान्थि आरोना नोंथां गोदोनि समावथ' जोंनिया माने जेब्लानोखि रां गैयामोन रांनि जानाखि दिहुनथाइ बै दिहुनथाया जाथ'वाखैमोन अब्ला माने बेसादजों बेसाद सोलायलायनाय जादोंमोन आरोना नोंथां औ जेरैहाय नोंथांनियाव माइरं दं आंनियाव दालि दं नों नोंथांनि माइरंखौ आंनो गोनांथि आरो आंनि दालिखौ नोंथांनो गोनांथि बेबायदिहाय जों सानैबो सोलायलायनायानो मोनसे बेफार आरो ना। बेखौनो बेफार होनना बुङोना। आरो लासै लासै बोसोर सोलायलांबाय आरो गोदान मुगा फैबाय फैनायनि उनावहाय जोंना माने रां नि दिहुनथाइ जागायजेनबाय आरो ना। औ जेब्लानाखि रांनि दिहुनथाइया जाबाय अब्ला माने जा बेफार बे बेफारा माने रांजोंनो सोलिग्रा जाबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदियनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदियै जोंनि बेफारा गोबां रोखोमनि आर ना नोंथां। गोबां रोखोमनि थानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जा जों बुंनो हायो जे औवानि होनलांबाय नोंथाङा औवाजों लोगोसे जोंना जिथुनाखि माइ आबाद मावो आब माइखौबो जों बेफोराराव बाहायनो हायो। बा जोङो मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि मावनो हायो बा दंफां लाइफां जिब जुनार बायदिसिना गोबां दं बेफोर फालांगि मावनो थाखाय आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि जानाय खाजा जानाय खाजाखौबो जोंनिया बानायनानै बेखौ हटेल रेस्टुरेन्टफोराव बानायनानै माने बेखौ संनानै जोङो बेफार फालांगियाव बाहायनो हायो।
औ।
औ थिग बेबादियैनो जोङो बुंनो हायोदि जेरैहाय जोङो माइरं एसे बायनानै माइरं एसे लाबोनानै जुदि जोङो बेखौनो जुदि ओंखाम महराव औ बेखौ जोङो हटेल बा रेस्टुरेन्टाव फानो बै माइरंनि बेसेना एसे बांलाङो आर ना नों औ। थिग बेबायदिनो जोंनि जिथुनिखि फालांगियारिनि मोनसे साननाय बा थांखियानो जाहैबाय मा बेे बेसाद ना बेे बेसादखौ जोङो माबा मोनसे गोदान मुवा बानायनानै बै बेसादनि बेसेनखौ जोङो बांहोनो हागोन नामा जोङो माबायदिहाय बेनि गोबां मुलाम्फा खालामनो हागोन बेखौ साननानैसो माने से बेफार फालांगिनि साननाया मोनसे थांखि आर ना।
औ औ।
थिग बेबादिनो जोङो मोसौ मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो। बै गाइखेरखौ जुदि जोङो ओरैनो नरमेलै फानोबा लिटार द'जि रां जादों आर ना। आथिखालाव नोंथां
औ औ।
औ। थिग बेबायदिनो जे्लानोाखि बेखौ जोङो द'जि राङाव फानालागासिनो बेखौ जुदि जोङो गाइखेर मेखियाव फानोब्ला गाइखेर मे खि बानायना फानोब्ला बेनि रां बिनि बेसेना बेयो माने बांलाङो आरोना बेनि औ बेनि उनावहाय जेब्लानाखि जों गाइखेर मैखिनि सोलायै जों जुदि बेखौ पनिर बाननानै पनिर बानायनानै फानोब्ला बै पनिरनि बेसेनाबो बांलांगोन आरो ना थिग बेबादियैनो औ थिग बेबादिनो सासे गेदेर फालांगिरिया बा सासे बिजनेसमेना बै थांखिखौ खालामो सानो बा जेरैहाय जोङो माबायदिहाय मोनसे बेसादखौ मा मुवाजों सोलायनानै जोङो मोनसे बेसादनि बेसेनखौ जोङो बांलांनो हागोन। बा जोङो मुलाम्फाखौ बांसिन मोननो हागोन बेखौ सानो आरोोना नोंथां जेरैहाय जोंनिया दंफां दं दंफांनिबो जोङो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनखायो सरासनस्रायै आरो नोंथां। औ दं। दफांखौ जोङो जायनोखि दंफांनि जिथुनाखि आबाद मावनाय बाद दंफां थानाय जायगानिफ्राय जोङो सासे दंफांनि मालिकनिफ्राय जोङो बायना लाबोनानै बै दंफांनिनो जोङो जेब्लानि काट बानायगोन बा जोङो बै कार्टखौ जिहेथु जोङो न' बां लुनायाव जोंनो जोबोद गोनांथि जायो आरोना नोंथां औ थग बेबादि नो जेलानोखि जोङो काट बानायगोन बैनि बेसेना दंफांनिस्राय नै गुन थाम गुन ब्रै गुन बेबायदि माने बारलाङो आरो
औ
थिग बे थिग बेबादिहायनो जों बेफार मावनाय जायो जोंनि बेफार होनना बुङोब्ला नोंथां ङा बुंलांनाय जेरैहाय सिमेन्ट बाला अन्थाइ गाजोल बायदिसिना रड बायदिसिनाखौ माने जोङो ओ बेफार मावनाय जायो आरो बेफार फालांगि खालामनाय जायो औ बे नि उनावहाय जोङो जिथुनाखि जिब जुनार दाउ अमा बोरमा मोसौ बायदिसिनानिबो ओ जानाखि बेफार मावनाय जायो आरो दा जिब जुनारनि बेलायाव होनना बुङोब्ला जोङो जिहेतु न'आव फिसि खानाय से बेफार फालांगियाव खालामो नालाय बेनि अनगायै माने जोङो जिथुनिखि अमा अमाखौ जोङो फार्म बानायनानै ओ फार्म मोनसेयाव बाजिथा जौसेथा बेबदि अमा फिसिनानै माने बेफोर फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ नंगौ बेबायादिनो माने जोङो बेफार फालांगि मावो आरो अमाखौ जुदि जों गथायै फानोब्ला ओ जोंहा माने एसे बे खम बेसेन जायो आरो बेखौनो जुदि जोङो गोदानानै फानोब्ला हाथाय बाजारफोराव बेनि बेसेना बांगोन आरो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो ओ बे थिग बेबायदिनो जोङो जोङो जेब्लानोखि बेफार मावगोन बा बेफार फालांगि खालामगोन बै बेफार फालांगि खालामनायनि गेजेरजों जोङो थाइफा थाइनै बुरजा मुलामफा नागिरो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ दा बेखिनियानो जोंहाथ दा समाबो जालांबाय नोंथां
औ औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोनथों
औ गोजोन्थों